हेलौ
औ नोंथां मा खालामदों?
औ नोंथां।
आ
नै गरमखाय दसे बिसनायावहाय फांखा लगायनानै उन्दुनानै दं नोंथां।
ए थार मान
मा खबरमोन नोंथां?
द राबदिनो दज मल गरमथार नालाय बेखायनो दंफां सिङाव थांनानै एसे नोंजों रायलायनो हरदोंमोन आरो आं
बिदिनो नोंथां गरम बोथोर ना। उफाय गैया एखमब्ला फांखायाव एखमब्ला बायजोनि बिफां सिङाव जिराय नांगौ जायो।
औ औ। माथो खालामबावनो। गरम बोथोराव लाय। बिदिनो गरम बोथोरावलाय मा मा ओं ख्रि जायो नोंसालाय?
गरम बोथोरावथ' दाथ' ओरैनो बांसिन जानाय जायो दालिफ्राथ' बेफोर र नरमेलसो। ओरैनो गरम बोथोराव मोननाय मैगं सबाय बिमा ओरैनो बेखौ लेस स्राबो होननाय जायो। सबाय बिमा। मोनो जिंखा, पथल
औ।
मैथा जोगोनार बिजौ बेफोरखौ मोननाय जायो आरो बेफोरखौनो जानाय जायो गरम बोथोरावहाय आरो बेलेग मैगंखौ मोना जाहैबाय।
अ।
उम।
नोंथाङा मा मा मैगंनि आबाद खालामदों?
न'आव जानो थाखाय बिदिनो जोगोनार गायदोंमोन। जोगोनार गायदोंमोनमोन। आरो दा जोगोनारखौबो बारा मोननाय जायाखिसै
उम।
मोनसाबो बेफोरखौनो न'आव जानो आनथा आरोखि। फाननायबो जादों आरो।
दाथ' नै दैलाङा जोंहा मोनफैनोसै। माइ आबादफोरलाय गायनो थियारि खालामोन खालामाखै?
जोंना अखानि दैजोंसो गायोना बेनिखायनो दा बारा थियारियानो गैथ'आ होनजायो। अब्लाबो
उम।
इलेक्ट्रि बरिं लागायनानै खोथिया फोनाय जायो आरो।
दाथ' फोबायखोमा ना?
फोबाय फोनायालाय जेने थेने देग्लाय बोरै जागोनथाय आबाद मावनाया। थांनाय बुजोरावथ' जेने थेनेसो गायनो हादोंमोन। देग्लाय हागोन ना हाया?
बोथोरखौ नायहरनानैसो नुनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय अखाया हागोन। जानो हागौ देग्लाय माइ माय आबादा। जोंहाबो फोबायमोन खोथियाखौ।
ए उम। मा माय गायगोन नोंसालाय?
जोंहा बिदिनो खोथिया गोदान सोलै जोंना माइयानो।
औ।
मासुरिफोर
औ।
दंबावो खोथिया बायनाय खोथिया।
मासुरियानो मोजां। मासुरियानो मोजांलै मोजाङालाय। थाब थाब ओंखारो। ओरै आरो मोसौनियाबो थाबथाब लामाफोराव खानो जायगा गैया जायोना। बेखायनो मासुरि गायनांगौ मोसौ बोरमानि थाखाय थाब थाब गांसो ओंखारो। थाबबो हानाय जायो नालाय मासुरिखौ।
नंगौ नोंथां। मासुरिया एसे गाहायावनो थायोना?
औ।
मासुरि उम।
दाना हासारनि होनायनिसो खोथा लै।
उम ओरैनो खै बिगासो गायो नोंथां?
जोंहा बारा गैया। बिदिनो बिगासे निफ्राय बिगाबासिम जानो हागौ जेने थेने माखासे गोरां खिथि मावो। मनाया लाय
उ। जोंनाबो बिदिनो नोंथां जोंना। जोंना बेक्तिगत नङा जोंना आरदिसो आरोना।
अ।
गुबुननि हायावसो आबाद मावो। राननांगौ जायो आरो।
औ।
उम।
बिदिनो जोंहाबो बारा गैया गैनायालाय होमबाबो न'खरनि जानो आन्था सोलिसाबनो आन्था। गायनाय जायो आरो। आरो गोरान गि। क्किमावनो जेरै बारलु सुबफोरनि थाखायबो बिगानै जि दोननाय जायो आरो।
थिगानो नोंथां।
औ।
बेफोर गासिबो न'आव थाखाबा एसे रेहाय जायो आरो।
औ।
उम।
औ नोंथां।
दा ओरैनो बर्थमान। मा मा मावनो आखायाव लादों।
दा जेबो गैया नोंथां ओरैनो दंगासिनो उदाङैनो।
उम।
बोथोरनि थाखायनो जेरावबो होसोनो हायाखै सम मथे।
जोबोद गरम बोथोरा दिनै।
औ नोंथां ओरैनो उरांंनानै दं दासान्दि नोंथां। औ नोंथांखौ खोनानो मोनदों जे नोंथाङा नोगोराव गला होसिगोन बायदि होननाय खोनादों नंगौना नङा नोंथां।
नोंगौ नोंथां। नोगोरावहाय आं। आं नुहुरदोंमोन गला होनाय नायनो होननानै सानदोंमोन माबायदि जागोनथायाय नोंथां।
होनायनाय नोंथां।
होनायनो सानदोंमोन।
माबै माबा मा लागोन गलानि गेजेरजों।
दिनो। गलाखौथ' बांद्राय गिदिर बानाया। साना। पकरि पानि। फुरि बेफोरथ' दा सोलिगासिनो नालाय। गरम बोथोरावहाय बयबो जायो बेफोर टिमखौ लानो सानदोंमोन आरो।
औ मोजां दे नोंथां। नाजानांगो सो
नंगौ
फालांगि खालामनायाव लाजि नाङालै नोंथां।
बिदिनो होननायानो जाहैबाय। लाजिबाबो खाजि गोमायो होननाय बायदि मोनसे सोदोब दं नङा होमबा जोंनि बर' सोदोबावहाय?
दं दं नोंथां।
बेनिखायनो लाजिनायखौ गारनानैबो गावनि खामानियाव मुखुब जानाया गोनां आरो।
मोजाङानो नोंथां मोजाङानो नोंहा।
उम आंथ' गलाखौ नोंथांनि नोंथाङाथ' थाउनावनो थायो नालाय।
औ नोगोरावनो दं नोंथां।
नोंथांनि नोगोर सेरावनो खालामगोन लोगो मोनबाय थागोन नोंथांखौ। फैनानै जाफैनो हागोन।
औ
ओ लोगोफोरा साबा सयजनसो दङ नोंथाङा सिन्था खालाम नाङा।
ओ थिगानो नोंथां।
आव मोननाय जाग्रा मुवाफोरखौ जों सयजोन साथजोन आनो जा
थिगानो नोंथां बिदिबाथ' आंहा जोबोद मुलाम फा जागोन।
नोङा नोंथां।
होम औ नोंथां बुंलाय। खोनादों।
ओमफाय नों
बेनि अनगायैबो माबाफोर फालांगि खालामबावदों नामा दासान्दि?
दासान्दिथ' नोंथां जेबो फालांगि खालामथ'वाखै। साननैसिनिस सिगाङावहाय खालामदोंमोन। बिदिनो बानलु सिब्र'नि फालांगि खालामदोंमोन।
औ
दा सिजोनाबो जोबहांबाय नालाय दोनथ'नाय जाबाय नोंथां बेखौ।
औ उम उम।
ओ
मोजां नोंथां मोजां। आंथ' बिदिनो बानलु सिब्रनि आबाद मावदोंमोन मावनायालाय उम।
औ
फंबायजों लोगो नांनानै गायदोंमोन। न'आवनो गायदों आरो फालांगिखौबो न'आवनो मावनाय जादों बिदा फंबायजों। बिदिनो एसे एनै मुलाम फा मोननाय जादों आरो बाराथ' मोनाखै होनबाबो सोलिनो आन्था एसे एनै मुलाम्फा मोनदों आरो।
जायो नोंथां बाराखौ लुबैनानैबो लाब गैया। जा दं बे खौनो सोलिनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ
उम एसे एनै न'खराव रेहाय होनाया बेनो जोबोद गिदिर बाथ्रा।
औ नोंथां माथो खालामबावनो।
औ
सोलोंथाइजों लोगोसे बिदियावबो गोसोनांसिगोन। जौगानो थाखाय बिदिनो मोनथाम मोननै खामानि मावनानै जौगानांसिगोन।
नोंगौ नोंथां। ओरैनो नोंथांखौबो खोनादोंमोन आइ टि आइ इलेक्ट्रिकेलाव जयन जादों होननानै, सैथो ना नोंथां?
नंगौ सैथो नोंथां।
औ
लादोंमोन नोंथां लानायालाय।
थि-थिगानो नोंथां।
औ
उम दाथ' मा खालामबावनो आंबो बिदिनो मुखुब जानानै दंफैयो मु खुब माने मुखुबखौ जो जानांगोन।
औ नोंथाङालाय दासान्दि गारि सालाय ना सालायला?
दासान्दिथ' आं गारिखौ सालायथ'वाखै नोंथां।
अ
आरो गारिया इसे गारजि अबस्थायाव जानानै दं। बेव इसे बानायनांगौ नो थां
औ नोंथां।
औ नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो दिनै?
जोंनाथ' ओंख्रिया नोंथां मैया हरनि मैथाजों नामोन बेजों लोगोसे दानि फुङाव जोङो ओ बिलाहिजों आलु बाथोन सिफ्ललिनानै जानाय जाबाय।
उम थिगानो नोंथां। गरमावलाय आरो माथो मैगं मोनबावनो बेफोरखौनो जानानै गोजोनाब्ला।
औ नोंथां सानसेयाव खनसेल' जानाय जायो नालाय ओं गोगोम जाखायो जों जानायालाय। एसे एनैजों एसे एनैजों फसाया बेखायनो गोगोम जाखायो जोङो।
जानांगौ नोंथां। देहानि थाखाय मोजां जायो नङा ओमबा?
औ मानसियाबो फिसा फिसा नालाय। बेखायनो गोगगोम जाखायो जोङो।
थिगानो नोंथां।
औ थाबावबो थावाबो रुनानैसो जाला बायो जोङो।
बिराद मोजां नोंथां अदुल
नोंथां
औ दे नोंथां।
सावरायनायनिखौ दोन्थ'नोसै।
जागोन दे नोंथां दे।